लौ अ नोथां खोनादोंना? औ नोंथाङा माबोरै दङ?
आङो मोजाङैनो दं नोंथां।
औ बिदिब्ला आं नोंथांजों बिदिनो बर'नि दोरोङारि इख्रिफोरनि बागै सुंयै सावरायनो होननानै हरदोंमोन नोंथाङा आंनो समखौ होनो हागोन ना?
औ नोंथां ओ आङो ओरैनो दंखायो दे। ओ सावरायजागोन दे नोंथां।
बिदिब्लाथ' जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला गिबियावनो बर'फोरनि खुगायाव फैयो जोंनिया नाफाम अनस्लाजों दाउ। सबायजों साम' नारजै अमा बेफोरनो गिबि खुगायाव फैयो बेफोरो बर'नि ओं ख्रिजों लोगोसे बर' हारिजों मोनसे गोथौयै सोमोन्दो थानाय मोनसे ओंख्रिबो होननानै जोङो मानिनानै लायो। औ बिदिब्ला नोंथाङा ओ नाफाम खौ माबोरै बानायो आरो ओ माबोरै संना जायो बेनि ओ बेखौ सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां आं नोंथांनो नाफामनि सोमोन्दै ओ फोरमायनो होननानै आखायाव लाबाय नोंथां। दा बुंनो थाङोबा नोंथां जोंहा गिबियावनो नाफाम देनो थाखाय जोङो ना नांगोन।
औ
फिसा फिसा बेयो जाहैबाय जोंहा गोरान जानो नांगोन नाफामा। अ नाया ओ बेयो जाहैबाय जोंहा अराव फोराननायानो जा जों ओ सान्दुुङाव फोराननायानो जा। जोंनो जायखिजाया ना फिसानि गोनांथि नांगोन। ओ बेनि उनाव जोंहा थास' थास' नांगोन नोंथां थास'आ जाहैबाय जोंहा गोबां जातनि दं थास'आबो ओ थास' दुदालि थास' गोसोम थास' गुफुर बेबायदिनो गोबां थास' आरो जायखिजाया मोनसे लानो हायो नोंथां दा जेरैहाय जों थास' गोसोम खौनो लाबाय थास' गोसोमखौ जोङो मोजाङै सुनानै एसे गिदेरबाथाय जोङो बिगुरखौ गारनानै थुख्रा थुख्रा फिसा फिसा हानानै लानांगौ आरो नों बेबायदिनो हानानै लाखांनानै ओ बेख खौ जेंगाय एबा माबा मोनसे जायगायाव दलद दोनदो ओमफ्राय बेनि उनाव जोंहा जे ना गोरान बेखौ स्रेम स्रेम मो मोजां फोराननांगोन नोंथां मानो होनबा बेयो मोजां गेब्लेनांगोन नालाय दा जोंहा बेखौ ओ उवालाव देनो नांगोन आरो नोंथां दा बेखौ ओ गिबियावनो जोंहा ना गोरानखौ देग्रोथारनांगोन बेबायदिनो मिस मिस देनानै जोङो जेब्ला गेब्लेयो बे गे गेब्लेखांनायनि उनाव जोंहा थास'खौ एसे एसे हरबाय थानांगोन आरो नोंथां
औ
बेबायदिनो जाहाते खेबसेनो होयोब्लाथाय माने बुरजाद्राय जानानै बा ओ बाराद्राय जानानै गेब्ले बा दै लेले जानायनि ओ गोबां चान्स थायो बेनि थाखायनो जोङो खेबसेनो हरनो नाङा आरो नोंथां एसे एसे बेबायदिनो हरबाय थानांगौ ओमफ्राय जेब्ला गथा बा लाथा लाथा बा एसे ओ लारु थाइपनि बानायनो हानाय जायो अब्लाथाय जोङो थास' होनायखौ बन्द' खालामनांगोन आरो नोंथां बेबायदिनो ओ थास'जों ओ ना गोरानजों देग्लिनानै मिक्स जाजोब्बा जोंनो नांगोन खारै खारैखौ मानो होयो होनबाथाय नोंथां दा जोंहा बे नाफामखौ मोजाङै सेवहोनो बा बेयाव एम्फौ मैखुन बेफोरबायदि बेरिनि थाख खाय बा एम्फौफोर जायिनि थाखाय जोङो खारैखौ होथारनांगौ नोंथां खारैखौ होनानै जोङो गारबा बा सामसजों मोद जां ओ मिक्स खालामनांगौ आरो जाहाथे बेयाव मोजांहै गासिबावबो मिलायनानै नांजोबो आरो बेबायदि देखांनायनि उनाव जोङो ओ मोननै जायगायाव सोनो हायो जेरैहाय बट थलनि ओ भयाम ओमफ्राय जोंहा औवा औवा बुरखा औवा माखा थाल बेफोरबायदि औवाफोरावबो सोनो हायो आरो औवा माखालनियावबो सोजायो आरो औवा बुरखानियावबो सोजायो जोंहा फारसेथिं गानसे लादो फारसेथिं गानसे लानो नाङा आरो नोंथां बेबायदिनो फर गोलाव गोलावखौ लानांगौ नोंथां जाहाथे बुरजा जायो बेनि थाखाय गोलाव गोलावखौ लानांगौ आरो नोंथां बेबायदिनो फारसेथिं ओ गान्थि लानानै फारसेथिं गान्थि लानो नाङा आरो बेखौ दैजों साफा मोजाङै सुनांगौ जाहाथे बेयाव सिङाव था जा ओ लेथ्रा थायोना नोंथां बे औवा सिङाव बेखौ साफा ओ सु सुनानै एसे ओ दैखौ खारहोनांगोन आरो बेयाव दै थाहोनाङा नोंथां बेखौ एसे फोरानस्र'नानै जोङो जा नाफाम ओ थास' लगायनानै देदोंमोन बेखौ ओ सामसजों मोजां नारसो नारसो सोहरगोन आरो नोंथां
औ।
बेबायदिनो नारसो नारसो मोजां सो सोनानै जोङो थालिर बिलाइ गोरान होगोन नोंथां थालिर बिलाइ गोरान गैयाब्ला जोङो हालदै बिलाइबाबो जायो नोंथां हालदै बिलाइ बा ओ थालिर बिलाइ गोरानखौ मोजां होथेग्रोगोन जों नोंथां ओ नाफामखौ जोङो ओ फुल सोजोबा बा औवा हासुंसेखौ बुंजासे सोआ मानो होनबा जोङो जलायसेसो दोनगोन आरो नोंथां मानो होनबा जोंहा बेखौ माथेनो गोनां जायोना नोंथां बेनि थाखायनो जोङो जलायसेसो ओ माने लांदां ओ जायगा दोनगोन आरो बेयाव जोंहा थालिर बिलाइखौ होग्रोनानै जोङो जे जा ओ ब-बन्थ'नि अर सुयोना नोंथां? बेनि हाथफ्ला थायोना नोंथां बेखौ जोंहा ओ दैजों लगायनानै एकदमबारे लारु बायदि खालामगोन आरो गथा जानाय ओमफ्राय बेखौ ओ बे ओ जा थालिर बिलाइनि ओ गोमोन थालिर बिलाइनि बिलाइ होथेनाय ना बिसायाव मिट मात मोजां होथेगोन आरो गोरायै जाहाथे बेयाव बार हाबनो मोना नोंथां बेबायदि हो थेनानै जोंहा ओ आरो बिनि सायाव आरोबाव जोङो ओ प्लास्टिक होथेगोन मानो होनबा बे प्लास्टिक ओ बेखौबो ओ बार हाबनो एसेबो चान्स गैया आरो बेनि थाखायनो जोङो प्लास्टिकखौबो होनानै मोजांहाय ओ थिब बा दिरुंफोरजों खाथेना लागोन आरो नोंथां बेबायदिनो खाथेना दोननानै जोङो जिबा दिननि उनाव जोङो बे ओ नाफामखौ खौ जानो हायो आरो जिबा दिनावथ' जोंहा बाराद्राय गोथावखौ मोननो हाया मानो होनोब्ला बेयो ओ से दान बा नै दान बा थाम दान बेबायदिनो जि से गोबाव दोनो एसेबां गोथाव जायो आरो नोंथां नाफामा बेनि थाखायनो जोङो ओ नाफामखौ जिबा दिननि उनावनो जायाबालानो ओ से दान बा नै दान दोननानै जानो नांगौ आरो बेबायदि दोनोबा औ जोंना बेबायदि गोबावनि नाफाम बा बेबायदि ओ नाफामखौ सङोबाथाय जोंना गामि गंसे मोदोम जोबखागोन आरो नोंथां मिथिखागोन खि नोंथाङा ओ ना फाम संदों होननानै बेबायदिनो ओ बेयो जोंनि बर'नि जि आइथेक मोनलायनाय बे मोनसे दोरोङारि ओंख्रि दा नोंथाङाबो ओ बेबायदिनो अनला दाउ बेफोरनि सोमोन्दै आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जोंना अनज्लाजों दाउ होननानै बुङोब्ला बर'फोरनि ओ बर' हारिजों सोमोन्दो थानाय मोनसे ओंख्रि होननानै जोङो मिथिना मोनो मानो होननानै बुङोब्ला जोंना अनस्लाजों दाउ नङा ब्ला जोंना ओ माइरं गोरलै एबा ओंखाम गोरलै जानाय एबा बर'नि हाबा बेफोरखौ जों जाफुङो होननानै दा साननानै लाया। माने बियो आथ्रासो जानाय बायदि जोङो मोननानै लायो। बिदिनो जोंना अनज्लाजोंं दाउ होनोब्ला बर'नि हाबायावहाय जोंना खैना गोदाना बेखौ देनानैहाय अन गुन्दैखौ देनानै ओ बे अन गुन्दैखौनो इसिं सिङाव अनज्ला ओंख्रि संनानै जाहोनांगौ गावनि फिसाय एबा ओ रायजोफोरनो। औ थिग बेबायदिनो जोंना मा बे ओंख्रिखौ माबोरै संङो होनोब्ला गिबियावनो जोंहा अनखौ ओ एबा माइरंखौ सोमनानै लायो। बेनिफ्राय जेबोला बियो माइरं आ रुयो अबोब्ला बे माइरंखौहाय जोंना ओ देनानै अन गुन्दै खालामना लायो। बेनिफ्राय जोंङो बिदिनो दाउ बेदरजों संनो गोनांब्ला जोंङो बे दाउखौ मोजाङै मस मसला मसला होनानै एवफ्राम लायो एवफ्रामनायनि उनाव ओ बेवहाय दै होनानैहाय ओ गोदौ होयो गोदौ होखांनायनि उनाव बे अनज्ला ओंख्रिखौ ओ आखाइजों एबा बे अन गुन्दैखौ आखाइजों मिहि मिहि फ्रि फ्रियै होना होनाय जायो। जाहाथे जोंनि अनला ओंख्रिया गथा गथा थाया। बेनि थाखायनो जोंङो फ्रि फ्रि होयो। बेनिफ्राय जोंङो होखांनायनि उनाव गोदौहोयो दसे गोबाव अर सुना होनानै ओमफ्राय जेब्ला बियो ग्लब ग्लब गोदौवो अब्ला बेवहाय खारदै जोंनि बर' हारिनि खारदैखौ ओ होदेरना होनाय जायो। बे खार बे खारदैखौ होनानै मोजां गोदौ होनाय जायो आरो ओ बेखौ ओ बिदिनो अर सुनानै मोजांङै गोदौब्ला ओ आरो मोननोसै समायाव बेवहाय जोंनि बारियावनो मोननाय गंगार घोनदिया बा हाइजें बिलाइ पियास बिलाइ बेफोरखौ जोंना होनानै लानो हायो।
औ नोंथां।
ओमफ्राय ओमफ्राय बेखौ ओ होखांनायनि उनाव उनावहाय दसे मोजांङै गोदौ होयोब्लानो जोंनि बर'नि अनलाया बिदिनो ओ मोनो। एबा जोंङो जानो हायो बिदिनो जोंना दा अनला अनला ओंख्रि होनब्ला ओ गुबुन हारियाबो जाग्रा जालांबाय जेरैहाय जोंनि गोबां ओ गिदिर गिदिर मुंदांखा मुंदांखा हटेल जेरै बाजै हटेल हाइ हटेल बेफोराव जो जोंना गुबुन हारिया जाफैनानै मोनजादावनानै बिसोरबो गोथाव मोनो। बिदिनो बिसोरो संनाय बायदिसिना ओ आदबखौ सोंनानै सोलोंना लानो नानै बिसोरबो उनावहाय बिदिनो अनस्ला ओंख्रिखौ संनानै जायो।
औ नोंथां।
औ बिदिनो ओ जोंनि ओ बर हारिनि ओ अनज्ला ओंख्रिखौ बिदिनो गुबुन हारियाबो संना जायो। जायो बिदि ओ बिदि संना जानायखायनो ओ जों जोबोद गोग्गानाय मोनो आरो। माने जोंनि बर हारिनि ओंख्रिखौ गुबुन हारियाबो दानिया संना जाग्रा जाबाय होननानै। औ नोंथां।
दा बुंनो थांङोबा नोंथां जोंहा गोबां दोरोङारि ओंख्रि दं। दा जिआइटेक मोननाय ओंख्रिफोर दङ दा बुंनो थाङोब्ला सबायजों साम' नोंथां। सबायजों सामखौबो नोंथां जोंहा गोबां बर बर मानसिफ्रानो मोजां मोनो। बा गोबां मानसिफोरानो ओ सबायजों सामखौ जोबोर मो-मोजां मोनो आरो दा बेखौ बोरै संङो होनबाथाय आं नोंथांनि एसे फोरमायनो सानदों दा जोंनो गिबियावनो नांगोन सबाय आरो साम सामआबो बेयाव गोबां जादनि थायो नो सामख'हे साम गोलाव साम गुसुं बेखौ गोबां जायगायाव मोननो हायो आरो नोंथां दा जेरै दैमायाव फुख्रियाव बा दंग'आव साम' लादाय बेफोरबायदि आरो गोबां बेबायदिनो दा बुंनो थाङोबा आं नोंथांनो बुंनोसै ओ जोंहा साम'जों सबाय संनो थाखाय जोङो हमना ला साम' गोलावखौ लाबाय साम' गोलावखौ जोङो साम'खौ खननानै लाबोनानै जोङो बेखौ सानसे हरसे दोननांगोन आरो जाहाथे बेनि ओ जि सिङाव ओ गाज्रि ओ हाब्रु बाला थायो बेयो जागानानै बाहेरायाव गारजोबो आरो नों थां बेबायदिनो जागानायखौ गारनानै जोंहा बेनि जा ओ ससे ससे दानस'नानै जाहाथे सोबबा फैयो बेनि थाखाय बेखौ दानस'नानै बिनि जा बाख्ला बेखौ एरखानानै ओ बेखौ जोंहा ओ मोजाङै ओ जेंगायाव हुनानै सु
औ नोंथां बिदिबा जोंना समाबो जाबाय नोंथां
औ नोंथां
रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
औ नोंथां जागोन दे गोजोन्थोंसै नोंथां औ